औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
दोनैनि आयदाखौ सावरायनोसै एबा जागायनोसैै। ओ बेनि आयदायानो जाबाय सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ओ ओ बिफां लाइफां गायनानै जिउआव थांना थानायनि थाखाय माबायदि रां आरजिनो हायो। बिनि सोमोन्दै सावरायगोन ओ बिफां लाइफां गायनानै ओ गावनि जिउखौ दानो हायो हिसाबै जोङो माखासे बिफां गायनायफोरखौ जोङो रायखांनो हायो जेरै साहा आबाद बा साहा बिफां गायनाय बेजों लोगोसे गय गायनाय बेजों लोगोसे जोङो थालिर एबा बायदि बायदि बिफां लाइफां गायनानै जोङो ओ बेखौ ओ गोरलैनिफ्राय लानानै दिरजासिम जोथोन लानानै ओ जोङो मोन मोनसे समाव फानहैनो हायो आरो जेरै गाम्बारि बागान ओ जेरै ओ फिफां जायखिजाया बिफां बागान खालामनानै जोङो ओ ओ देरजासिम बेखौ जोथोन लानानै उननि समाव जोङो रांनि बेनिफिट्स मोननो हायो। दा बेफोरनि गेजेराव साहा आबाद गायनायाबो जोंनि ओ ओनसोलावनो ओ मोनसे आव आबाद बेबो आबाद फोरबोआवनो गोग्लैयो दा साहा आबाद गायनायनि गेजेरजोंबो गावखौ थांना थानाय राहा महरै दिहुनन्नानै लानो हायो ओ सा आबाद खौ मावनो थाखाय जों माखासे हाया ग्रोबनाय नांगोन खासे हाफोरखौ जोङो गुवार हाफोरखौ मोजाङै हाग्राफोरखौ हानानै बा रानस्राव जायगायाव जोङो आबादखौ गायनो हायो बे साहा आबादखौ जोङो खेबसेनो बुरजाबो गायनो हायो आरो एसे एसेबो गायलांनो हायो दा साहा आबाद खालामनो थाखाय ओ जोङो गोजा हाया बांसिनै मोजांसिन जायो साहा आबाद खौ देरजासे जोथोन लानांगौआ ओ बिगोमानि दायथ' बेखौ नायनो थाखाय जोङो माखासे खामानि मावग्राफोरबो लानांगौ जायो आरो बेखौ फेदेरनायाव बिनि हाग्रा दानस्रांनांगौनिफाय लानानै ओ जोबजासे खामानिफोरखौ जोङो बे मावग्राफोरनि सायाव गथायनांगौ जायो खामानिफोरखौ आरो सासे मालिकआ ओ ओ गावनि मेलेमजों सानखांनानै जिफोर नांगौ ओ साहा आबाद गायनायाव मा मा नांगौ मा मा प्रसेस दं बेखौ सोलोंनानै लानो हायो दा बे साह आबाद गायखौ सोलोंनानै लाखांनायनि उनाव गाव गावनि आबाद थाराव मावनांगौ दा बेखौ सोल दा गुबुन गुबुन जों स सोलोंनानैबो जोङो गायनो हायो ओ साहा फुलि बानायनानैबो जों गुबुन गुबुन बेबो जोंनि सानफ्रोमबो' रां आरजिनायनि मोनसे ओ मोजां आबाद आरो बेजों लोगोसे जोङो गय आबाद गय आबादावबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओ गयखौ जोङो गायनायनि सिगां खननै खनथाम गुबुन गुबुन जायगायाव गायस्लायनांगौ अब्ला जोङो फिथाइखौ थाब मोननो हायो ओ ब्रै बोसोर बा बोसोरनि गेजेराव जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो गय आबादाबो मोनसे मोजां बिजनेस ओ गयजोंबो ओ गोबां नांगौ खिनि मुवाफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो। बेयावबो गोबां ओ गायनो प्रसेस ओ हाग्रा एवस्रांनाय प्रसेस गोबां थायो। दा गय गायनाय आदबखौ जोङो गाव गावनो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगो नांनानैनो गायनो हायो। बेयाव फसंथानफोराव सोलोंलायनांगौ। ओ बहाबा सोलोंथाइ लालायनांगौ बेबायदि नङा। आं जोङो साबसिनै सोलोंथाइ लानानै गायोब्ला जोङो साबसिनै बेनिफिट मोनो बेयो मोनसे सिस्टेमजों थाङो आरो उम न'खरफोराव गामि ओनसोलफोराव समाज नि नेमखान्थि बायदि जोङो ओरैनो ओ हाग्रा एवस्रांनानै गायो गायनानै जोङो फोथांनो बो हायो बेयो मोजां। प्रसेस जों नङाब्लाबो गय आबादखौ जोङो मोजाङैनो ग्र' खालामनो हायो बेफोरबो मोजां मोनसे। रां आरजिनायनि खान्थि बा मोनसे आयदा आरो गोबां ओ बिफां लाइफां गायनानै जोङो आबाद मावहै सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय रांफोरखौ जोङो बुथुमनो हायो। आ बिनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा जिहेथु बेफोर आबादफोरखौ मावनानै रां आरजिनायाव माबादि मोनदांखो
नंगौ नंगौ आं बेखौनो मोनदाङोदि आथिखालनि जिउ खुंनायाव ओ बिफां लाइफां बिदिनो आबाद मावनो आबादजों आबाद मावनानै माखासे जिउखौ खौ खुंलांनो हायो जेरै बे बे आबाद मावनानै जेरै साहा बागान थालिर बागान बेफोरखौ जों मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो आ बैग्रि बैग्रि फिफां आफेल बागान थाइजौ बेफोर बेफोरखौबो जोङो आबाद खालामनानै जोङो दखान एबा गलाफोरावहाय फाननानै जों गोबां गोबां रां बुथुम बुथुमनानै एबा आरजिनो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खर न'खरखौ मोजाङै मोजाङै दैदेनलांनो हायो। न'खरावहाय गथ' गथाय गथ' गथायनि जानाय लोंनायजों लोगोसे फरायनाय माबायाव फरायनाय बेफोराव जोङो बेफोर आबाद नि माखासे फालांगि खालामनाय। रांफोरजों जोङो बेफोरखौ जोङो न'खरखौ सुंथारलांनो हायो। बिनि थाखाय बिनि थाखाय आबादा जोंनि थाखाय मोनसे गोनां खामानि बेनि थाखाय जोङो आ आबाद मावनानै जोङो सो गोजौ सोलोंथाइसिम गोजौ सोलोंथाइबो लानो हायो। बेनि थाखाय आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। सोर साख्रि बाख्रि मावनानैल' जोङो जिउखौ खुंनांगौ बे बे नङा। जोङो आबाद मावनानैबो जोङो जिउखौ खुंनांगौ। आबाद आबादा बिराद रोखोमनि थायो जेरै गय आबाद थालिर आबाद बेफोरखौबो जों मावनो हायो गय गया माहारि खालामनो हायो बेखौ गोबां बिगाबोरै बिगाबा गायनानै जोङो बे खौ गयखौ जोङो। बाजारफ्रावहाय फाननानै जोङो। जोंनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हायो। आबाद सासे आबादारिया। सासे साख्रि माव मावनायनि एखेयानो होनजायो साख्रि साख्रि मावनायनिख्रुइ बे आबाद माव्रा मावग्रानाव बांसिन रां आरजिनो हायो। बे नङाखि सा आबाद मावग्राफ्रा गाहाय थाखोनि। आबाद मावग्राजों आरो साख्रि मावग्राफोरजों बिसोरनि लेभेला एखे रोखोमनि जायो। ओम नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव सोर। सोरबाफोर एबा सोरखौबाफोर आबाद मावनानै। ओ दावगानायखौ नुनो मोनदों नामा मोनदोंब्ला नोंथाङा नोंनि। नुनायफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
आबादनिबो साक्सेस जानाय आङो नुदों। ओ गिबियावनो आङो साहा आबाद मावनाय मावनानै। जिउआव सक्सेसफुल जानाय। आङो नुदों। ओम‌ नोंङा दायो। सासे मोजांसा आबादारिबो बिमुं मोननो हाबाय। दा बिथांखौ नुनानै। गामिनि सुबुंफोराबो साहा आबाद गायनो लानाय। थांखिखौबो आङो जोबोद मोजां मोनदों। मानोना आबादनि बिथिंखौबो नोजोर बोनानै। आबाद बिथिङावबो ओ हाबोब्ला निसय। थांनानै थानाय राहाखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो। जोङो आबाद बिथिंनिफ्रायबो जों माखासे। बान्थाफोरबो जोङो मोननो हायो गोजौ बान्था गाहाय बान्था जोङो। ओम बान्था ननायैै बान्था आबादनि। आ आयदाफोरा गुबुन गुबुन आयदा ओम आबाद नायै आबाद। जों बान्थाखौ मोननाय जायो दा। जोङो जिल्लाफोराव मोननाय जायो। जिल्लाजों लोगोसे जोङो ओनसोलनिफ्रायबो जोङो मोननाय जायो। आरो जोङो माखासे। ओम एग्रिकालसार बिफाननिफ्राय जोङो माखासे एवार्डफोर होनाय जायो। आरो बै। ओम अफिसारफोरा बे। दा आबाद गायनाय जायगासिम भिजिट खालामफैनानै। बिथांनि प्रसेसफोरखौ सोंनानै माखासे एवार्डबो होनाय जायो ओ। ओम बेबादिनो बिथाङा। सासे एवार्ड मोननो हानाय सुबुं महरै आङो बिथांखौ नुदों। ओ गिबियावनो आङो बेखौनो बुंगोन कि आंनि नुनायाव। सानै सुबुङा दासिम बान्थाबो आवग्रिनो हानाय आङो नुदों। दा नोंथाङा मा। माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओ आंनि मोनदांथिखौ नोंथाङानो बुंखाजोब्बाय। ओ बेनि थाखाय बे बे गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स। होनायनि थाखाय। ओम मोननायनि थाखाय दिनैनि बे रायलायायनायनि गेजेरजों नोंथांनिफ्राय। गोबां गोबां मिथियै मिथियैफोरखौ। मिथिनो मोननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय
नोंथाङा
नोंगौ। औ नंगौ दिनै नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानोना बे बिथिंनिफ्राय जोङो गासैखौबो जोङो सासेया गुबुन सासेनो बुंथियोब्ला जों बेफोरखौ मिथियो। बेनिखायनो आंबो जोबोद गोोरोननाय मोनदों मानोना सासेया गुबुन सासेनिखौ सासेनिखौ फोरमायलायोबो जोङो मिथिनो हायो आंबो जोबोद गोजोन लोगो होननानै आसा खालामनाय थाबाय जोंथों
गोजोनथाव